हेलौ।
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों ‌।
ए नोंथाङा दायो फ्रि दंना? औ होनबा दसे सम रायजलायनो हागोन ना नोंथां?
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
औ होमबा जोङो मोनसे जेनेबा ओ दैलि लाइफ एबा सानफ्रोमबोनि जिउ बिनि सोमोन्दै दसे रायलाइनोसैना नोंथां?
औ राइस्लायजागोन दे।
औ औ ओजेनेबा दैलि लायभ होनब्लाबा जेनेबा ओ फुंनिफ्राय सिखारनानै बा ओ हरसिम जेनेबा मा खालामदों मा खालामाखै आं नोंथांनि सिगाङाव खौ आंनि आंनि खालामनायखौ आं नों नोंथांनो फोरमायनो सानबाय आरो। औ जेब्ला आङो फुंनि थाम बा सारि बेयाव सिखारनानै आङो गिबियावनो मा बिजाब फरायग्रोगोन बिजाब फरायखांनायनि उनाव ओ जेब्ला बिजाबखौ ओ सयथा बा ओ साथता बेफोरसिम नायनानैहाय ओ मोखां सुनानै ओ बिनि उनाव न'खराव न'खराव थानाय जेनेबा ओ मोसौ बा बोरमा बेखौहाय फोथारावहाय लांगोन बिनि उनाव फोथाराव लांखांनानै मोसौ बोरमा खाखांनायनि उनाव ओ न'आव फैनायनि न'आव फैनायनि उनावहाय ओ आइथिं आखाइ सुनानै बा दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै आङो ओ ओंखाम जागोन ओंखाम जाखांनायनि उनाव ओ बिदिनो गामि बा न'खरावनो थानानै बिमा बिफाजों इदिनो दसे सम रायलायो बिनि उनावहाय ओ बिदिनो सानजुफु सम जायोब्ला जेब्ला सानजौखौ समजायोबब्ला बेबायदिनो मोसौ बोरमाखौ आङो ओ फोथारावहाय ओ खास्लायहैबावगोन बिनि उनाव मो ओ खास्लायखांनायनि उनाव न'आव फैबावनानै आङो बेबादिनो ओम आइ थिं आखाइ सुनानैहाय ओ ओम ओ सानजौफुनि खेबसे ओंखाम जाबावगोन ओंखाम जा खांनायनि उनावहाय बिदिनो थाम बा ओ सारि ओ टाइम जायोब्ला आङो ओ बेबादिनो फोथारबा एबा गामिनि लामाफ्रावहाय माने ओ देहाखौ राफोद बा मोजां खालामनो थाखाय आङो ओ खारगोन दान ओ खारखां-खारखांनायनि उनाव जेब्ला ओ पासथा बा सयथा बाजि जायो अब्ला आङो ओ न'आव फै ओ न'आव फैनानै ओ दसे सम बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै बिजाब फरायगोन बिजाब फरायखांनायनि उनाव बिदिनो नयथा बा दसथा जायोब्ला ओंखाम जायो आरो ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय बिदिनो दसे बिमा बा बिफाजों दसे रायज्लायनानै उनाव बिदिनो बार'था एगार'थासोआव आं उन्दुनायनि लाहार फाहार खालामो आरो
औ
औ आ रो बेबायदिनो जेनेबा ओ दायो सानफ्रोमबोनि जिउ होनब्लाथ' आं नोंथांनो आंनि सोमोन्दै एसेबाबो ओ फोरमायबाय बेबायदिनो दायोथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां बे दैज्लां बोथोराव गोबां माने ओ फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइनि बागै ओ फिाइ सामथाइनि बागै नोंथांनो एसे फोरमायनोसै ओ फिथाइ सामथाइखौ माने बयबो जाखायो आरो ओ जेनेबा दाबायदियाव ओ थाइजौ खान्थाल आनारस बेफोरबायदिखौ जोङो ओ मोनजायो दाबायदि समाव ओ थिग बेबादिनो ओ ग-गरम बोथोरबा गरम गरमनाय समावहाय बेबायदिनो लोगोफोर बा न'खरनि फेमेलिफोरजों माने थाइजौ खाजि जानाय मानाय बेफोरखौ ओ दाबायदि समाव खालामो आरो नोंथां औ ओ दायो नोंथाङाबो नोंनि सामफ्रोमबो एबा दैइलि लाइफ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सानफ्रोमबो जिउआव बयहाबो गाव गावनि खामानि थायो सामफ्रोम बो मावनाय बेयो हुदा होनना बुंजायो मोन से सुबुंफोरनि जेरैबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि आं आंनि उन्दुनायनिफ्राय लानानै सिखारनायसिम बुंनोसै फुङावनो आं जेब्ला बा रिंगा जायो अब्ला आं सिखारो सिखारनाय लोगो लोगो आं आंनि बिसिना उन्दुग्राखौ सा फा खालामो आरो बेखौ खनस्रांना आरिखां न' सिबो न' सिब खांनाय लोगो लोगो आं ब्रास लानानै थाङो मोखां सुनो थाखाय। मोखां सुना फैखांनानै आङो न' आंनि रुम खथायाव दुब गंनै जरायनानै मानेखे इसोरखौ आर'ज गाबो बेनि उनाव आङो आंनि फरायनायखौ जागायो। बेनि उनाव फरायखांनाय जेब्ला दाइन रिंगा जायो अब्ला आं साहा फुदुंना लोङो। बे साह फुदुंखांनायनि लों खांनायनि उनाव दसे बिदिनो देहाखौ राफोद खालामनो थाखाय थाबायो। बिदि बे थाबायखांनायनि उनाव आं जे आंनि जानायखो आं गु रिंगायाव जायो बे जाखांनायनि उनाव आं जेब्ला आंनि क्लासनि टाइम जायो अब्ला आं दुगैस्रां लोबस्रां क्लासाव थाङो। बे थांखांनायनि उनाव आं जे ब्ला क्लासआ जोंना से रिंगानिफ्राय नै रिंगा साम ब्रेक टाइम होयो बे ब्रेक टाइमाव जों दखानाव जानो थाङो। साहा लोङो गावनि गोसो बायदि मा जानो गोसो बेखौ जानानै फैयो उदै बुं जासे आरो बिनि उ-उनाव जेब्ला नै रिंगा जायो, नै रिंगानिफ्राय जोंना ब्रै रिंगासाम आरो क्लास जाफिनो बे क्लास जोबखांनायनि उनाव आं फैनानै रुमाव दुगैयो दुगैनाय दुगैखांनायनि उनाव आं आरो आंनि उन्दु उन्दुयो आङो दसे हराव फरायनांगोन ना बेनि थाखाय रेस्ट लायो। आरो जेब्ला गु थामजि रिंगा जायो अब्ला जोंनि हस्टेलाव प्रेयार जायो बे प्रेयाराव थांनानै आङो बिमा सरासुतिखौ आर'ज गाबो। बे गाबखांनायनि उनाव जोंनि रेजिस्टार जायो आरो बिनि उनाव जोङो स्नि रिंगानिफ्राय हरनि फरायनायखौ बा दाइन रिंगासिम जागायो। बे रिंगासिम जागायनायनि उनाव जोङो जेब्ला दाइन थामजि रिंगा जायो अब्ला जोंनि जानायखौ होयो अब्ला जों जाखांनानै बिनि उनाव जोङो लोगोफोरजों दसे सावरायलायो। दसे बिदिनो गोजौआव सादआव थाबायग्लाङो बिदिनो गावजों
औ।
खोथा सावरायलायनानै मोजां नाङो लोगोफोरजों। बिनि उनाव जोङो जेब्ला आरो बिदिनो जिसे रिंगा जायो अब्ला जों गावनि खथायाव हाबफिनजोबो। नोंथाङा बुं नाय बायदिनो सानफ्रामबो बेबायदिनो सोलियो आरो बिनि अनगायैबो माब्लाबा टाइमाव जोङो गावनि दैलि लाइफआव बिदिनो गेलेनो थांनाय बियो गावनि फिटनेसनि थाखाय मोजां देहानि थाखाय मोजां। बे फोरखौबो मावनाय जायो सम सम आरो नोंथाङा जेरै बुंनाय बादि दाथ' फिथाइ सामथाइनि दिन होनना बुंजायो बेखौ जोङो मोनोब्ला मानेखे जमा जमानो जों गावजों गाव खाजि खालामलायना जानाय जेरै दाथ' थाइजौ, खान्थाल, आनारस बेफोरनि दिन नालाय बेफोरखौ जों जानानै गावजों गाव खोथा सावरायलायो आरो बिनि अनगायैबो जोंनाव मोनसे
सावरायलायनाय दं मानेखे जोङो दिनै मा मा मावखो आरो आंना मोनसे हुदा दं डाइरि लिरनाय जोब नायाव बे डाइरियाव मानेखि आं सानसेयाव मा मा मावखो आरो मा मा सोरजों मा बुंफ्लांखो सोरजोंबा माबा हामा बुंफ्लांबाय नामा आरो आंनि सानसेनि लाइफ फाव मा मा खालामखो बेफोरखो आं डाइरिआव लिदनानै गोजोनो। आं सानो डाइरि लिरनाया माने खे बयनिबो थाखाय गाहाम आरो बे सा‌ डायरियानो सानसे मानेखे आंनि जिउ जारिमिनखौ फोरमायगोन सानो आं। बिनिखायनो डायरि लिदनानै गोजोनो आरो माब्लाबा मा ब्लाबा बिदिनो गोसोफोरा मानेगे माब्लाबाथ' बि दिन थानो सुखा जायोब्ला अब्ला खन्थाइफोर लिरो बिदिनो खन्थाइ फरायनानै गोजोनो। बि-बिदिनो थानाय जायो आरो सानसे दैलिक लाइफआ आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबा फोर बुंबावगोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङाबो जेनेबा गोबाम नोंनि जेनेबा दैलि लाइफ सामफ्रोमबोनि जिउनि सोमोन्दै नोंथाङाबो जोबोद मोजाङै आंनो फोरमायलांबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ थि बेबादिनो जेनेबा जोंनि देलि लाब होननानै बुङोब्ला ओ माने फुंनिफ्राय मा मोना मोनाबिलि मोनासिम जों मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ फोरमायनो हायो आरो नोंथां। औ ओ बिदिनोथ' दायो जोङो जेनेबा ओ सामफ्रामबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला जोङो ओ फुंनिफ्राय सिखारनानै जों माने मा मावदों मा मावाखै बेखौ माने बे देलि लाइफबाबो जोङो फोरमायनानै बुंनो हायो आरो नोंथां। औ ओ आरो जेनेबा ओ ओरैनो थानाय समाव जेनेबा बेबादिनो खन्थाइ बा सुंद' सल' फरायनानै आं जोबोद मोजां मोनो।
औ
औ आरबि बादिनो जेनेबा सम सम माने ओ बावबा बेरायनो लोगोजों ज' ज' बेरायनो थांनोबो जोबो मो जां मोनो आरो आरो बेबायदिनो जेनेबा ज'-ज'यै लायराय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनब्ला ज' ज' रायज्लायनानै माने जोबोद गोजोन्नाय मोनो गोसोखौबो गोजोननाय मोनो आरो जेनेबा
औ
औ मिनि खुसियै थायोब्ला जेनेबा गावनि गोसोखौ एबा गावनि देहा सोलेरखो जोबोद माने मोनो आरो नोंथां। औ बेबादिनो जेनेबा सामफ्रोमबोनि जिउ होननानै बुङोब्ला आरो जेनेबा नोंथाङा जेनेबा बे ओ सामफ्रोमबोनि जिउआवहाय जेनेबा माखौ बांसिन मावनो मोजां मोनो? ओरैनो थानाय समाव नोंथां
आं ओरैनो थानाय समाव आं जेब्लानो सम मोनो आं आंनि आइखौ कल खालामगोरो मानेखे आंथ' दा गोजानाव थायो नालाय बिनिखायनो आं जेब्लानो सम मोनो फ्रि टाइम मोनो अ ब्ला आं न'खरखौ खबर लायो सावरायलायो माब्रै दं मा खालामदों। गासिबो मोजाङै दंना गैया बेफोरखौ खबर लायो बेजोंनो आं गोजोननाय लायो। आरो बिनि अनगायै आ आंनि आंगो लोगोफोर माखासे दं आंनि जाय सिगांनिफायनो खबर लालायबाय थायो बिसोरखोबो खबर लायो आङो आरो बिनि अनगायै आं खेला गेलेना मोजां मोनो ओरैनो बेलासे टाइम फोराव बेफोराव आं लोगो मोनब्ला आं ओंखारलाङो। थि आंनि मोजां मोननाय हुदा हो ब्ला आं दैलिग मानेके बेलासेयाव जोंनिनो गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव थानाय केम्पासाव आङो माने बेरालालांनानै ऐसे मोजां मोनो बार जाहैयो आरो सा लोंहैयो आरो बेहाय लोगोफोरजों
औ नंगौ नंगौ औ
बेनि अनगायै जोङो दैलि लाइफ होन्ना बुंङोबब्लाथ' जोंनाव सा फ्रोमबो मानसिनाव दैलि लाइफआ थाखायो जों मावनाय जानाय बेफोरनो आरो बबावबा थांदों आरो सामफ्रोमबो दैलिं लायबोबा सेम जाया माब्लाबा माब्लाबा बो लाङो बिनि थाखाय मानेगे आं दिनै जि जि मावदों बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोनदै माबाफोर बुंगोन नामा
औ जेनेबा सुंदयै आरो आं नोंथांनो फोरमायबावनसै जेनेबा आङो बांसिन मोजां मोननाया जेनेबा बेबायदिनो गेलेनायखौ आं मोजां मोनो जेनेबा फुटबल जायैबाय भलिबल जाहैबाय बेखौ माने बेलासि समाव गेलेनानै माने जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां आरो बेयावबो माने ओ जेनेबा गामियावनो जा बिदिबा ओ गामिफोराव जेनेबा बांसिन लोगोफोरजों माने रायज्लायनानै बेबादिनो ज' ज' थालायना रायजलायनानै जबो गोनाय मोनो आरो बेबा दिनो फुटबल बा भलिबल गेलेब्ला जोङो गोबां मिनि खुसियै माने गेलेनानै दा जोङो गोसोखौ सुग्लायहोनो हायो आरो नोंथां
औ
औ आरो देहाफ्राबो जोङो माने राफोद जोबोद मोजां मोननानै लायो थिग बेबादिनो जेनेबा सानफ्रोमनि जिउ होननानै बुङोब्ला बेनो नोंथांबा ओमबा जोंनि ज्लायनाय समखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ दे दे